हेलौ खो औ खोनादों ना नों थाङा
ओं खोनादों।
औ ओ नोंथांजों दंब्ला जानबुंनि ओ मोजां आजो मोजां आरो गाज्रि बिथिंनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय ओ सम नागिरदों नोंथाङा जुदि सम दङ'ब्ला सावरायनो हागोन
औ रायज्लाय जागोन।
औ आ दा बे समाव नोंथाङा मिथिखायो। औ दा बे समाव नोंथाङा मिथि खायो दि जानबुङा जोंनि आ सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां ओ गे गोबां ओ गुवार जायगा आवग्रिदों। आथिखालाव स्मार्टफन नङाबानो सुबुङा आ माखासे खौरांफोरखौ मोनथिनो हाया एबा आद्रा जानानै थायो। ओ बिदिनो माखासे फरायनाय बिथिङावबो नायनो थाङोबा जानबुङा जायगा आ आवग्रिदों। जेरैहाय अनलाइन क्लास बेफोरबायदिनो माखास बे बिथिंफोराव ओ खौरां लालायनोबो माखासे ओ गोज गोजान गोजान थायोबा बेफोरबायदिनो गोजान जानथाइनि ओ गेजेरजों ओ गोजान जानथाइनि गेजेरजों मा गोजान जानथायाव थायोब्लाथाय बेयाव खौरां लालायनो थाखाय जानबुंनि गोनांथि जायो। आथिखालाव लाइजाम लिरनाय हुदाया जोबोर खम जाबोदों। बेनि जाहोनाव आ जानबुंनि बाहायनाया बांबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि गेजे रजों जोङो बेखौनो नुनो मोनो जान बुङा जोंनि गेजेराव गोबां गुवार जागा आवग्रिदों। दा नोंथाङा जानबुंनि माखासे गाज्रि बि थिंनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ ओ दायो नोंथाङाथ'न जानबुंनि मोजां बिथिंनि सोमोन्दै बुंलांबाय ओ दा ओ गासैबो जिरादानो बा गासै आ खुवानो मोजां आरो गाज्रि थायो नङा होमब्ला बेबायदिनो जानबुंआबो ओ बेहाबो मोजां आरो गाज्रि आखु मोननै दङ ओ दा नोंथाङा मोजांनि फारसे बुंलांबाय बिनिनो आं गाज्रि आख खुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै आंनि नोजोराव जागो गोग्लैदों बेखौहाय ओ जानबुंआ जेरैबायदि ओ मानसि ओ मानसिनि गेजेराव बाहायजानानै मोजां खामानि मावद दोंब्लाबो माखासे गाज्रि बिथिङावबो बाहायजादों बियो मानसिखौहाय गाज्रि लामाजोंबो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ गिबियावनो बुंनो हायो जानबुं बाहायनानै जोंहा समनिबो माखासे खहा थाङो ओ बुं जे ओ बिनि बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरखौ बिदिन्थि महरै लाबोनो हायो।
औ
जेरैहाय फरायसाफोरा
औ
ओ जानबुंजों जाबायदि एडिक्टेड जानानैहाय बेजों बोसोनजानानै फरायनो बानाय हु हुदा जालांदों ओ आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो जानबुंजोंहाय ओ सिथाबनानै थानायखौ नुनो मोनो। जेरावहाय बिमा बिफाया होआ होननानै बुङोब्लाबो बिसोरो मा गनायनानै लानो नागिरा मोनाब्ला बिसोरो बायदिसिना गाज्रि आखु दिन्थियो ओ अब्ला बिसोरो जानबुंजों मोजां सोलोंदों ब्लाबो बिसिनि माखासे मेन्टेलिटि आखु आसार बेफोरो गाज्रि लामाजों थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ फरायसाफोराबो बेवहाय सम हगारबाय थानानै गावनि फराफारि फरायनो गोनां बेखौहाय बिसोरो फरायनाय हुदाया जोबलाङो ओ जेरावहाय सासे लेखा फरायग्रा फरायसाया जाबायदि जानांगौ बेबायदि जानायखौ जोङो नु फुंजोबनो हाया।
औ बिथाङा थिगखौनो बुंदों ओ बेफोरबायदि जानो फरायसाफोरा जानबुं बांद्राय नांगौनि बांद्राय जानबुं बाहायनायनि गेजेरजों समनि खहा जानायजों लोगोसे माखासे ओ सिलेबासफोरखौ आबुं खालामनो गोनां दंमोनब्लाबो बे ओ जानबुंजों ओ गेलेबाय थानायनि जाहोनाव बैफोर ओ फरायनायफोरा थालांनो आरो बेफोरनि जाहोनाव ओ बै गथ'फोरा माखासे ओ माब्लाबा गाज्रि लामा फारसेबो आगान सुरलाङो। बे ओ जों नुनो मोन्दोंदि ओ जों नुनो मोन्दों दि माखासे समावनो खायसे बिमा बिफाफोरा ओ थाखो गु दाइन गु दाइन जि फोराव फरायनाय फरायसाफोरनो जानबुं बायनानै होयो अनलाइन क्लास लानो थाखाय नाथाय बे गथ'वा नुनो ओ बे गथ' हमदांस' हाथ'वाखै जानो हागौ बेनि थाखाय बे गथ'आ ओ माब्ला मा माखासे गाज्रि वेबसाइट गाज्रि लामा बेफोरबायदिनो गाज्रि जाथायफोरखौ नुनानै बेखौ ओ नागारनो गारै बेखौ सोलोंनोसो हागौ। मानोना बे गथ'नाव दासि मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय गोहोआ सोमजिथ'वाखै। बेनि थाखायनो बे गथ'नो आंनिब्ला न'खरनि सुबुंफोरा दिथा होनायजों लोगोसे जानबुंनि बाहायनायनि सोमोन्दै आरो बेनि अनगायैबो सो ओ बे गथ'नो जानबुं बायना होआलासे अनलाइन क्लास लानो थाखाय न'खराव थानाय जानबुंखौनो दसे सम होगारना होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो।
ओं नंगौ।
औ। ओ बेजों लोगोसे जों बे ओ दाजाबदेरफानो हायोदि ओ बे जानबुंनि बाहायनाय जोंनि ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनाव मोजांनिख्रुइ बांसिन गाज्रि फारसेसो ओ माबा गोैलैदों गोहोम गोैलैदों होन्नानै होननानै बुंनो हायो। दा ओ मोजां बिथिंनि सोमोन्दै नोंथांनि नोजोराव माबाफोर ओ आइडिया गोलैयो नामा।
ओ मोजां बिथिङाव बुङोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरानो बे जानबुंनि गेजेरजों माखासे सोलोंथाइखौबो सोलोंनानै लानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरैहाय माखासे मेथाइ रोजाबनाय जायखौ नखि रायमिं होननानै बुंनाय जायो ओ बेफोरखौ बिसोरो गोरलैयैनो ओ सोलोंनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ स्कुलाव जाबायदि फोरोंनाय जायो। ओ बेवहायो बिसोरो लोगोफोर फोर जों गेलेनानै फोरोंनायखौहाय गोसोआव लानो नागिरा ओ अब्ला बै गथ'आ बै मबाइलाव बा जानबुंआव नायोब्ला बेखौहाय गोसोआव थायो मानो होनोबा मबाइलनि एबा जानबुंनि नुथाय फोर मानसिनि गोसोआव थाबसिनै सेबखांजायो होननानै जोंङो आन्दाज मोनबोदों आरो बेनिखायनो बिसोरबो बिनिफ्राय बेफोरखौहाय गोरलैयैनो सोलोंनानै लानो हानाय खौ नुनो मोनो आरो मोनसेबाव ओ बेनिफ्राय जोंङो राव खौ सोलोंनो हायो जेरैहाय ओ बियो जा रावनि रावनि सुबुं बियो गुबुन रावनि बायदिसिना ओ मेथाइ मो सानाय एबा सावथुनफोर नायनानै बिनिफ्राय रावखौ गोबां रावखौ सोलोंनो हायो ओ मोनसेल' रावखौ सोलोंङा बिसोरो गोबां रावखौनो सोलोंनानै लानो हाग जोंङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे आरो औ बुंबावनो हायो माखासे इनफरमेसनफोरखौहाय जों ओ मबाइलनि ओमफ्राय बिसोरो बुथुमनानै लानो हायो ओ जायखौनिखि गामि गफायाव थानायफोरा जाय खौरां बिजाब फराया बिसोरो माखासे बुहुमनि जाथायफोरखौ मिथिया ओ माखासे जेनेबा ओ गिदिर गिदिर स्कुल इउनिभारसिटि बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया बेखौहाय जानबुंनि गेजेरजों मि बिदिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ औ नोंथाङा थिग नोंथाङा थिकखौनो बुंदों दे गामि मोजां बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला जों बैफोर खौरांफोरखौ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जायफोरखौ मोनथिनानै मोना मोजां मोजां मुलुग सोलोंसालि बेफोरबायदिनो मोजां मोजां फरायसालिमा बे बेफोरनि बागै मिथिनो मोना बेफोरनि सोमोन्दै उन्दै उन्दै गथ'फोरा मिथिनो मोनो नोंगौ बेखौ आंबो बेखौ बेखोनो बुंगोन दि बेफोरनि गेजेर मबाइलनि गेजेरजों बेफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा मिथिनायजों लोगोसे थुलुंगाखांगोन जे इयुनाव बेफोरबायदि फसंथानफोराव मुं थिसननानै सोलोंथाइ लानांगौ बेफोरबायदिनो जिउनि थांखि होसोनायाव बिथांमोना उन्दै उन्दै गथ'फोरा्रा जोबोद थुलुंगा मोनगोन होननानै आं सानो। आरो लोगोसे जों बेखौबो हफानो हायो दि दाजाबदेरफानो हायो गोजान जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लालायनो माब्लाबा न'खरनि सुबुंफोरा गोजान जायगायाव थायो अब्ला बेफोरखौ खौरां लालायनो थाखाय दसे समनि गेजेरावनो फन खालामनानै बेनिफ्राय हाल साल सोंनो हायो। मिथिनो हायो माबोरै दं। बेखौ मिथिनो हायो बेनि अनगायैबो माखासे फोनांजाब राहा जेरैहाय भिडिअ' कल बेफोरखौ ओ बेफोरनि गेजेरजों सुबुंनि महर मोखांखौ नुनो हायो। आरो सुबुङा जेब्ला गोबाव सम सम नुलायनाय जाया अब्ला बेफोरबायदि भिडिअ कल खालामनायनि गेजेरजों सुबुङा नुलायनायनि गेजेरजों खौरांफोरखौ मोनलायो बेफोरबायदिनो रायलायनो हायो बेफोरनो जाबाय जानबुंनि मोनसे मोनसे मोजां बिथिं दा मोजां बि बिथाङा बुंब्लाबो ओ मोनफ्रोमबो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि बुंनाय बायदि मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जिदया दा मोजां आरो गाज्रि मोननैबो बिथिं थायो बेखायनो ओ जोङो जेब्ला ओ गाज्रि बिथिंखौ गारनानै मोजां बिथिंखौ बजबगोन अब्ला जोंनि जोंनि थाखायनो बाहायनो थाखाय मोजां जागोन आरो जोंनि इयुन जोलैया जेब्ला बेफोर मोजां बिथिंखौ मिथिगोन अब्ला जोङो बेफोरखौ बाहायनायाव सर' जागोन आरो इयुन जोलैनि थाखाय ओमफ्राय गाज्रिलाम राहा लामाया बन्द' जागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा नोंथांनि नोंथांनि नोंथाङा दहाय बुंनाय बादिनो जे मोजां गाज्रि मोननैबो बिथि जों मोजां बेखायनो जोङो मोननैबो मोजां गाज्रि बिथिंखौ बिजिरनांगोन आरो नोंथांनि जेराव आं मिथिनो लुुबैयो नोंथांनि नोंथांनिफ्राय जुदि जोंनि इयुन जोलैनि जि इयुन जोलैखौ होबथानो हानाय माबा मोनसे राहा मोननो हागोन नामा नोंथांनिफ्राय।
जोङो जानबुंखौहाय समम थयै नायनो रोंनांगोन आरो बे जानबुङाव जोङो मोजां मोजां ओ मिथिथायफोरखौल' लानो रोंनांगोन। बेनिफ्राय जानबुंआव जानबुंखौ बाहायनायजों लोगोसे गावनि ओ बाहेरा जा मावनांगौ खामानि फोर दङ बे खौ जोङो लाफालांबाय थानो नांगोन। ओ गावनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो नैबे जानबुंखौहाय बाहायनो रोंनांगोन।
औ ओ दा बे समाव जोंना समाबो जोब्बाय नोंथांजों जानबुंनि मोजां आरो गाज्रि बिथिंनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। ओ इयुन सङाव माब्लाबा ओ सम मोनोब्ला नों नोंथांजों बेनि सोमोन्दै गुवारै सावराय फिननाय जागोन। गोजोन्थों।